हेल'
अ हेल' नोंथां
औ नोंथां
ओ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ फ्रि
अ अब्ला गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथांनिसिम
औ दे दे नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलाय जासिनाय थाबाय
औ नोंथाङा दा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला नोंथांजों आङो फंनैसो ओ जों न'खर सालायनो बा जोंनि जोङो माखासे बेंकफोरनिफ्राय माखासे लन लायो नङाहोम ब्ला
औ औ
गोबां गोबां रोखोमनि सोरबा बायदिया गावनि बेमार आजारनि ए प्रब्लेमनि थाखाय लायो सोरबा बायदिया गारि मथर बायनो थाखायबो लायो सोरबा बायदिया हा हु नांगौबायायदि गोबां रोखोमनि जोङो बेंक बेंकनिफ्राय जों लनखौ लायो नङा होमबा दा बै लानायाव ओइ जोंहा माबाफोर मुलाम्फा जायो ना लस जायो बैनि सायाव फंनैसो रायजलायनो हागोन नामा नोंथां
ओ लायिन हागोन दे ओ किन्थु आङो ओ बेबदि लन बेंकनि लन बायदि बिदिनि सायाव ओ बारा मिथिजोबा आरो एफा एनैखौ मिथिगौ थेवबो थेवबाबो मोजाङै मोनथिजोबा
नंग'
नोंथांनिफ्राय जा हायो एसे मिथिनो नाजासै आरो आङो दे।
अ नंगौ नामा?
ए
औ बिदिब्ला आंनि सोंनाया बेनोमोन ओ नोंनि सायाव ओ बिदिबा नों थाङा जेनेबा लन माने बेबायदि बेंकनिफ्राय जेबो दिनैसिम ओ गोनांथि गैयिलाय नों थाङा जेनेबा लाथ'वा खै आरोना औ नोंगौ ओ आथिखालाव ओ जोङो ओ माखासे उसुबिदाफोर जायोब्ला रांनि आंखाल जायोबा गावनि न'खरनि बेमार आजार बा सोरनिबा ओइ न' बां लुनो गावनिनो गारि मथर बायनोबो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि थाखाय जों लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
उम उम
दा बैयाव माखासे ओ जोङो थांनानै बेंकआव जों माखासे बैसोरनि प्रजेक्टस प्रजेसफोर थायो। बेंकनि नङा होमबा गिबियावनो जों बिसोर खौ ओ थांनानै मेनेजारजों बा बिसोरनि स्टाफ ओ बेफोरजों लायराय गोरनांगौ जायो। औ रायलायनानै जोङो ओ बिसिनाव सोंनांगोन जोङो मा रोखोमै जोंनो बा माबायदियै सिस्टेमै बिसोरो लनखौ जोंनो होगोन। गिबियाव बिसोरबो सोंगोन नोंखौ ओ नोङो माबायदियै ओ सिस्टेमाव नों मानि थाखाय मा गोनां थि जानायनि थाखाय नों लानो नागिरदों नङा होनबा? औ बेबायदि दि आरो। दा बेफोरखौ सोंखांनायनि उनाव बिसोरो माखासे जोंनो सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै ओ जोंनो माखासे फर्म हरगोन बिसोरो। जाय फ्रम
खिनि माखासे बिसोरो गावसोरनि प्रसेस बायदि माखासे जोंनिफ्राय ओ डकुमेन्टस बा जोंनिफ्राय फोरमान बिलाइ बिगोन बिसोरो आदसा बेनो जेरै ओ जोंनि भटार कार्ड ओ आधार कार्ड ओ रेसन कार्ड बायदि बायदि रोखोमनि आरो
औ
नङा होनबा नोंथां
ओम गासिबो खामानियावथ' बे बेफोरबायदि डकुमेन्टसखौथ' नांखाजोबगौ जेखि खामानि मावा
दा माखासे बैफोरो ओइ माखासे सोरबा दुुब्लिकेट बानायनानै लानो गोसोबा बैफोरो मोनोना मोना आरो बिसोरो डकुमेन्टसफोरखौ जों साबमिट होखांनायनि उनाव बिसोरो बेखौ नायबिजिरगोन
औ दाथ' दिडिजिटेल जुगना डिजिटेल जुगना दाथ' सेक बोबानो मोनो
औ बेखायनो दा गावसोरो नायग्रोगोन बेनि उनावहायसो नायनानै मा बिसोरो जोंनो जाबायदि होनो हानाय सुबिदा जोंनो हरगोन नङा होमबा
उम उम ओ नोंथांनाव मोनसे सोंसै आङो ओ बेफोरबायदि जि लनखौ जेनेबा ओ मा मा रोखोमाव मोननो हायो जेनेबा फरायनायफ्राव बा माबा आबाद मावनाय बा गारि मथर बायनाय बिदियाव मोनजोबो नामा
नंगौ ओ नोंथाङा थिगखौनो होनदों आजिखालिथ' ओ जोंनो सरखारा गोबां सुबिदा होदों ओ जोङो दा ओ फरायनायाव इडु-इडुकेसननिबो जों लन लानो हायो जेनेबा जोङो ओ गोबां फरायनायाव ओ खायसे न'खरा ओ रांनि उसुबिदा गोबां जायो नङा होमबा माखासे जोङो थाखा फैसाया जोंनाव जमा थाया नाथाय बैखौ बैनि सायाव माने जोंनो बेंकआबो लन होयो आरो नाथाय बैफोर फरायनाय फरायनायावल होनायफोरा माने ओ जिर' पारसेन्टै बिसोरो जोंनो होनाय जायो नांगौ बायदि सम मथे बिसोरनो जोङो गुरायफिनबानो जायो आरोना लोगोसे मा होनो ओ सोरबा बायदिया न' न' बां लुनोबो थाख ओ लायो लानाय जायो। नाथाय बै माने सोरबा बायदिया आरो गारि मथर बायनोबो लायो ओमफ्राय बेंकनिफ्राय माखासे मा होनो जोङो ना बिसोरनिफ्राय लानाय लोगो लोगो जोङो बिसोरनि माखासे इन्टारेस्ट बा बिसोरनो बेंकनि जि ओ‌ नियम दं बिसोरनो जों पारसेन्ट जोंनिफ्राय पारसेन्ट हरनांगौ बायदि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ नाथाय बेंकआ जेबो ओ बेंकआ माने जोंखौ मा जेब्लायबो ओ बादा होआ मानो होनब्ला जोंखौ ओ जेब्लायबो
हेलौ। नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयासै। हेलौ।